हेल' नोंथां औ औ मा खालामदों नोंथां दा
अ नोंथां जिरायनानै दंथयो
कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना ओ बिदिब्ला हाल आयदाखौ लादोंमोन नोंथां बे जोंनि बर' हारिनि दानाय-लुनाय गानाय-जोमनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां एसे एकबार
ओ नोंथां औ दा जोंहा बर' हारिनि माखासे दानाय लुनायनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा गोदोनि समाव जोंनि जे आबै आजौ आजै आजौमोननि समावनो माने जोंहा मोनसे जोंनि हारिनि माखासे दानाय लुनायफोर दङमोन आरो ना दा बैफोर दानाय लुनायफोरा माने मा होनो जेनबा मा जोंहा इन्दि बे जि एम्फौ लायोना एम्फौ एम्बौनिफ्राय मोननाय माखासे फिथोबनिफ्राय जोंङो दिहुननानै ओ जों बेनिफ्राय खुन्दुं दिुहुननानैबो जोंङो जि दा माबानायखौ ओ जि दानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा बर'नि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे जिफोर दङ जाय जिफोरखौ जेनबा ओ माने गावनि माखासे रोंगौथि बा गावनि आखाइजोंनो दानायखौ नुनो मोन्दों जोंङो ओ जेनेनोबा मा होनगोन बेखौ माखासे गोबां नामफोर दङ माखासे नामफोरखौ आं फ्रायनो बावफ्रामजोब्बायानो जोंहा आरनाइ दानायावबो जोंङो मा होनो माखासे उ आगर आखाइफोर एरो उम जेराव दङ जोंहा मा होनो फारौ मेगन हाजो आगर ओमफ्राय बिब्दिनो माखासे ओ दिंखिया बिलाइ बायदि बेफोर माने आगरफोरखौ जेनबा जोंनि आरनाइ बा जोमग्रा फास्रा बेफोराव माने एरनाय बा बे दैथां होनायखौ जों नुयोमोन आरो दा बिदिनो माने गोदोनि समावथ जोंहा जेनबा मा होनो बर हारिया गावनि आखाइजोंनो दानानै गावसोरनो गाननायखौ जों नुयोमोन नाथाय दा जि गोनोखोआरि बेवहाय माने जोंङो बेफोरबायदिखौ माने एसे खम बा सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां जोंहा मा होनो उ बर' बरहा जे जेनबा जोंहा माखासे कालसारफोर दङ गाननाय जोमनायनि बिथिङाव गामसा आरनाइ ओ मा होनो बर' आइजोफोर नागार जोंहा दख'ना दख'ना थावसि ओ इन्दि मुगानि माबा मा होनो दख'ना दा बैफोरनि बिथिङाव माने माने गासैबो माने जिफोरखौनो माने गोदोनि समाव आखाइजोंनो दानानै गाननायखौ जों नुयोमोन आरो दाथ' जेनबा जोंहा गोनोखोआरि ओ जि मा होनो मुगा बेवहाय माने जेनबा बिगियानारि जौगानायनि जाहोनाव माने गोबां। ओ मा होनो गिदिर गिदिर मेसिनफोर ओंखारबाय। दा बैफोर मेसिनफोरनि हेफाजाबैसो जोंङो दा जि दानायखौ नुनो मोनबाय आरो। बिफोर बानायनायखौबा ओ जि दिहुननायखौ जोंङो मेसिनजोंनो दिहुननायखौ जों बांसिनै नुनो मोनबाय। दा जेनेबा बेबायदि माने मेसिनजों दिहुनना दिहुनबाय थानायनि जाउनावनो माखासे गोबां मा होनो ओं गानग्रा जोमग्रा बा जोमग्रा, फास्रा, दख'ना, गामसा, आर'नाइ दानायनि माखासे ओ मा होनो आसार खान्थि बेफोरो माने ओ गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। मानो होनोबा दानि जि जेन'बा जोंनि बे दानि दानि समनि माने आइजोफोरा माने बेफोरखौ दाबांनो बा जि सोंनो बेफोरखौ माने रोंबांलिया आरोना एसे खमसै रों ब्लाबो ओ बिदिनो जेन'बा जोंहा मा होनो गोदोनि समाव जों बर'फोरखौ बांसिनानो मा होनो ओ गावनि हारिनिनि जि जेन'बा आइजोफोरा दख'ना। ओ जोमग्रा बेबायदि गाननानै थानायबा गाननानै न'आव न'नि खामानि मावनाय आरो गुबुननि खामानि जेन'बा बेलेग फ्राव थांनानै माबाफोर खामानि मावनांगौ दंब्लाबो बेवहाय माने बर'निनो मा ओं जेन'बा गावनिनो हारिनिनो दख'ना आरिखौ गाननानै माने थानायखौ जों नुयोमोन आरो हौवाफोरनि बिथिङावबो जोंहा हाबा बायदि ओ मा होनो कालसार बायदि मिथिं आरो आं बेफोरबायदियाव माने गामसा आर'नाय लानानै थांनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जि मुगा बेवहाय माने जोंहा बर'नि माखासे गाननाय जोमनाया गोमालांनाय बिदिसो जों नुनो मोनबाय आरोना। माने मा होनो जोंहा बर' आइजोफोराबो माने गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर खामानि मावनो थांनांगौ दङब्लाबो बा खामानि मावनो थाङोब्लाबो बा गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो गावनि हारिनि दख'नाखौ माने गानबांलिया आरोना जोंहा गुबुन सोनाबारि माबानि ओ मा होनो जि जेरै मेख्ला ओ लंपेन्ट, सुइजार दा बैफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बिदिनो जोंहा हौवाफोरनि बिथिङावबो जों ओम मा होनो ओ बुंनो हागोन जे जोंहा मा-माने बिसोरो
ओ गामसानि सोलायै जोंहा लंपेन्ट गाननायखौसो जों नुनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे ओ आर'नाइ लानायखौबो जोङो माने गोबां खम नुबाय आरो आर'नाइ ला माने बबावबाफोर माने खामानि मिथिं दावथिंफोराव थांनाया बेफोरो गोबां खमायलांबाय बिदिनो जोंहा एसे दुखु नांथाव आरो बिदिनो। दा नोंथाङाबो सानो नामा गोदोनि ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायबोखो आरो बर'नि गाननाय जोमनाय फोरा माबोरै सोलिगासिनो दङ आरो मा मा दङ बेफोरनि बागै?
औ सानो नोंथां दा गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गाननाय बेनि सिङाव नायनो थाङोब्लाथ' गोबांथार जोङो फारागखौ नुनो मोनदों बा जोङो
जे गोमालांनाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनिनो सुबुंफोरा बा आइजो बा औ हौवा माहारिफोरा जोंनि गाननाय जोमनायखौ माखासे नेवसिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
उम
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुं माहारिफ्रा जि गावनि जोंनि हारिनि जि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरखौ जोङो गावनि गावनि आखाइजों दायो आरो गानो आरो बेफोरखौ माखासे गावनि जिउ खुंनायावबो फाननानै जा एसे एनै थायफा थाइनै रां मोनो बेफोरजों न'खरबो सालायनायबो जों
औ
आरो बे दानि जुगाव जे दानि सुबुंफोरा दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव जोंहा एसे जों माने गोमालांनाय बा खोमालांनो नागिरनाय बेखौ नुदों दानि बर' आइजोफ्राबो इसेबां माने जेराव थाङो बेयावनो जोंनि हारिनि जे दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ जों इसिबां मानि लानाय बा गाननायफोरखौ जों नु नुनो मोनला आरो दानायाथ' गोजाननि बाथ्रा जों दानि जुगाव नुयो जे बेफोरो आर'नाइ आरो दख'नाफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो दानि मुगायाव दिहुननाय माखासे मेचिन बायदि आरियावसो दानाय बेखौ दानानै बाजार हाथायफ्राव फाननाय बेफोरखौ बायनानैसो गाननायखौ जों नुसै नुसै आरो दानि जुगावहाय दा जों बेफोरखौ बिराद दुखुनांथाव नाहरनो थाङोब्ला बे गोदोनि बायदि दानानै लुनानै गावनो गावनि आखाइजों गानोब्ला
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला
दायो दानाय फाननाय फाननानै बिजोंनो जि एसे रां मोनो बिजों न'खर सालायनायजों एसे आंनि साननाय बादिब्लाथ' गुबुन गुबुन हारिनि जि जिफोरखौ दायालाबानो जे गावनि हारिनिनो माखासे ट्रेडिसनेल सि जोम गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरखौ दायोब्ला खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो आं मोन से माने खोथा जों नुनो मोनो। जेरैबायदि गोदोनि सुबुंफोरा मिथिङानिफ्राय मोननाय माखासे जि आगर आखाय फारौ मेगन दिंखिया बिबार हाजो आगर बायदि बायदि बेफोर आगरफोरखौ बे बर'फोरा आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो आगरखौ एरोमोन नाथाय दानि जुगाव जि खौ दायोब्ला एसेबां मानि मोजां मोनो आगर आखाइ एरनानै एरथ होनायखौ जों नुनो मोनला दानि जुगावथ' आरो मेचिन बायदि आरिजोंनो आगर आखाइफोरखौ एरनाय दिहुननायखौ जनो'सै थेवब्लाबो गोदो जेरैबायदि साबजाथाव बा हामजाथाव ना ओ खोथाया बुंबा इसेबां लावलांबाय थायो जा साबो जाबाया बेनिखायनो नोंथांनि सावरायनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे